हेल'
खोनादों नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय आं
गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिह्रोनाय थाबाय आरो नोंथां
अ अ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
दा आं नोंखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आङो जे बर'फोरा जौखौ माबोरै बानायोमोन बेनि सायाव एसे सावरायजागौमोन नामा नों नोंथाङा
औ जागोन जागोन ओं
दा जोङहा जौ बानायनाय होनब्ला जोंनो नांगोन गिबियाव एमाव
औ
दा जों गिबियाव एमाव बानायनोब्ला जोंनो नांगोन माइरं दा माइरंखौ जोङो न'निफ्राय बबो होजागोन एबा खाथि खालानि बाजारनिफ्रायबो जों लाबोगोन आरो
उम
दा बै माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनगोन दोनखांनानै जोंनो नांगोन मिथिंगायारि जेरै आनारस बिलाइ जेरै आनारस बिलाइ बिब्दिनो जेरै मिथिंगानि बस बिलाइ दुमब्रु बिलाइ बायदिसिना रोखोमनि बिलाइ जों बुथुमगोन आरो नोंथां
औ
दा मोखोन बिलाइबो होनाय जायो दा बैफोर बिलाइफोरखौ जोङो जा जोङो माइरं सोमनानै लादोंमोन बै माइरंआव जोङो दिंखियाव एबा जोंनि जेरै मेसिन दानि जुगाव ग्रेन्डार ओंखारदों बे ग्रेन्डारखौ जोङो मिस मिस खालामना लानाय जागोन आरो नोंथां
उम उम
दैखौ जोङो दैजों लोगोसे गलायनानै जोङो जेरै लारु महर महर होगोन आरो जों बेखौ थरसे थरसे थरसे खालामनानै जोङो जोङो बेखौ स्नि सान एबा नैजि सानसो जोङो सानदुंआव फोरानगोन
अ
दा बैयो अब्ला एमाव महरै जागोन आरो दा जोंहा फैगोन जौ संनाय हाबा जौ संनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन माइरं दा हानाय माइरंबाबो जायो एबा जोङो बाजारनिबाबो जायो आरो दा बै माइरंखौ जोङो जाखिनि जोङो लोंगोन एबा जोङो संगोन बेनि बिबांनि जोङो ओंखाम महरै जों माने बेखौ संनाय जागोन आरो नोंथां। जेरै जों ओंखामखौ बिब्दिनो जोङो बै माइरंखौबो ओंखाम संगोन। दा संनानै जों बेखौ आरामसे जोङो बोखांनानै जेरै थालिर बिलाइयाव नङाब्ला प्लास्टिकआव जोङो आरामसे बगोन। बनानै जाखिनि बिनि दै दङमोन बे दैखौ जोङो रानहोगोन। बेखौ जोङो हरसे एबा हरनै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
जोंहा सिगाङावनो जोंहा बानायखाना दोननाय एमावखौ जोङो लाबोनानै जे जोङो ओंखाम बादि संनायाव जोङो माने सिफ्रुनानै आरामसे मिस मिस लगायगोन आरो नोंथां।
ओ।
खांनानै जों बेखौ आरो हरसे एबा हरनै दोनो खायसेया हरसेयावनो बोखांनाय जायो आरो। दा बिब्दिनो जों बेखौ जे बियो मिस जाखांबा खान्था हान्था गिदिराव जों बेखौ जमा दोनगोन। जमा दोननानै बेयाव जनो नौ बिबांनि दै होना दोनगोन आरो नोंथां।
औ।
दा बियो हरसे एबा हरनैनि गेजेरावनो जौ बिदै महरै लोंजागोन आरो खायसेया बेखौ गोबां बिबांनिबो लोङो। खायसे बेखौ ओरैनो गोथाव जादों नना जायाखै देसनायनि थाखाय लोङो आरो दा फैगोन जोंहा सेरेब सावनाय सेरेब सावनोब्ला जों गिबियावनो जों मिथिखागौ जे जोङो हरै बाहायो आरो सेरेप सावनाय हाबायाव। दा जोङो सेरेब सावनो थाखाय नांगोन जोंनो खान्था
औ।
दा जों बै जुमाइखौ एबा जौखौबो जों खान्थायाव सोनानै लाग्रोजोबगोन गासैखौबो। अब्ला जोङो बिनि सायाव होगोन मोनसे फाइला बुङो आरो बिनि सायाव दाला थायो जेरै सेरेब गलांगोन आरो बिनि पाइपजों आरो सायाव मोनसे ताला दंबावो। जेरै- दो एबा खान्था फिसा बेयाव जोङो माने सेरेपखौ जोङो गुसु खालामनो थाखाय माने दै बोखांबाय थानाय जायो आरो। दा जोङो आरामसे सोरगिदिं हा लथिनाय जागोन। हा लिथेनानै जोङो अर सुना होबाय थागोन। अर सुनायजों लोगोसे बेफोर बिदुंफोरा जोंनि फायलानि गेजेरजों माने बिदुुंङा दै महरै एबा सेरेब महरै जानानै बे पाइपजों थाङो आरो। थांखांनानै जे सायावदि जोङो दो होदोंमोन। बे दोआ माने दैया गुदुं जाबाय थायो। अब्ला जों बेखौ गुसु खालामनो थाखाय गारबाय थानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
बिदिनो जोंनि सेरेब महरै जाबोयो आरो। दा
औ औ।
जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो जौ सेरेबजों माने गफबनानै थाबोनाय खौ नुयोमोन आरो गोदोनि हाबायाव जेरै- जौनि फुख्रि बेदरनि आलि बुंनायखौ नोंथाङाबो खोनानो हागौ। दा बिदि बाखदोंमोन आरो। दा जोङो नुनो मोनबोदों। जेरै जोंनि हारिमु जेरै बैसागोआव जोङो जौ लोंनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां जेरै जोङो जौ खौ ओ एबा जौ गिसिखौ जोङो बाथोनजों एबा नाफामजों लोगोसे जों लोंनायखौ नुनो मोनो बैसागोआव जों नुनो मोनो बे बोरायफोरनि अनगा जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो ओ जौ लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बे गोदान बोसोरनि जोङो गोदान बोसोरखौ जों बरायनायनि थाखाय खायसेआ आरो बैफोर जुमायफोरखौ जों जेरै माइब्रानिबो सङो आरो नोंथां माइब्रानि जरै माइब्रानिखौ खायसे उन्दै गथ'फोरखौबो जों लों लोंनाय नुनो मोनो आरो दानि जुगाव
उम
दा बे जौआ ओ जोंनि बर' हारिनि मोनसे लोंनाय आरो लोंनाय मोनसे दोरोंआरि दा बैफोर जौखौ लोंनाय माने खायसे मानसिआ बांद्राय बाहायनायनि सायाव मानि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ
उम सेरेब जखौ सावनानै गावनि ओ जिउखौ खुंलांगासिनो खुलांगासिनो दङ बेखौ फाननानै रां खामायगासिनो दङ नाथाय जों फारसे नायनो थांओब्ला जों ब्ला जोंनि ओ जाफुहांनाय लाइमोनफोरा बैफोर जौखौ बाहायनानै मानि गावनि जौखौ जों खहा खालामनायखौ नुनो मोनबोदों मा मानोना जोंनि दासो फरायफुनाय लाइमोनफोरा ओ स्कुल कलेजाव थांनो थाखाय बिसोरो ओ जे मेट्रिक आनजाद पास जाब्लानो जों बाइक बिनायखौ नुनो मोनो इदिनो जेरै जौ सेरेब लोंनानै बिसोरो बाइक सालायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नुयो
इदिनो खहाबो दङ दा नोंथांआबो जे ओ नोंथां नि गामिआव एबा नोंथांआ एबा नोंथांलांहा जे सोद्रोमाफोरा जौखौ माबादि बानायो एबा बानायनानै मा मा समाव लोङो बेनि सोमोन्दै नोंथांआ एसे फोरमायना होदो
अ अ जागोन दे उम नोंथांआथ' एमाव बानायनाय जौ बानायनायनि सोमोन्दै गोबांनो बाथ्रा बुंखांबाय अ बेनि गेजेराव आंबो एसे नोंथांनो एक्सप्नेसनखौ होलांनो सानबाय अ गोदो गोदायथ' जोंनि उम माने बर'फ्राथ' जौ लोंनायाव गोबां आखा फाखामोन आरो अखानायब्लानो ओ माने मोखां सुवालासिनो जों बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ जौ लोंनायखौ नुयो सोरबाफोर आलासि फैयोब्रा सानि जायगायाव ज जों बर'फोर गोदो गोदायहाय जौजोंसो फुजिनाय जायोमोन आरो जों जों जों जों बर'फोरनि गेजेराव बैबादि खान्थिआ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिदों नाथाय दानि नै गोबां सम बारबोनायनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्रा गुबुन हारिनिखौ ओ सोलायनो ह'मबाय मानो होनबा गोदो गोदायहाय बर'फ्रा आलासिनो जौ होयोमोन आलासि फैयोब्लाथाय आरो बिदिनो
उम
ओ दानि दिनावहाय आलासि फैयोब्ला जों साहा लाल साहा बा गाइखेर साहा बेखौसो खुदुंना होनाय नुयो नाथाय बै बे खान्थिआ ओ गोदो गोदायहाय गैयामोन नाथाय दानि दिनाव जों गुबुननिफ्राय बास्लायबोबाय सोलायनो रोंबाय होननानै सानना लानांगोन जोङो
औ
मानो होनबा जों गुबै जौउखौ जों बर'फ्रा माबोरै बानायो होनाय आमफाय गिबिआवनो एमाव नांगोन दा आं आं बारा इसिबां एमाउनि सोमोन्दैखौ बा गोलाव बुंला नोंथांआनो बुंखालांबाय बानायनो थाखाय गोनांथार बुस्थुआ ज एमाव आरो एमावजों लोगोसे बिदिनो बायदिसिना बिफांनि बिलाइफोरखौ होफानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जौखौ बानायनाय जायो आरो जौखौ गिबियावनो थौआव रुनानै लाग्रोनानै बे जौखौ जौ संनो थाखाय बेयाव एमावखौ फुनलानाय जायो फुनलानानै मथा मथि सप्तानै बा सप्तानै जानानै अल माने बे माइरंनिफ्राय ओंखारनाय रुसिखौ लोंनाय जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो सेरेप सावनायनि बेलायावबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय स' आं बारा इसिबां सेरेब सावनायनि सोमोन्दैबो बुंला माने अलरेडि गासिबो मानसिफ्रानो मिथिखागौ सिरिे सावनायनि सोमोन्दै माने सेरेफस बा जुमाय लोगोजों सेरेब सावो आरो सेरेब सावखांनायाबो माखासे जोंनि थाखाय खामानि होयो मा जायफोरा अमा लायो आरो बैसोर अमानि थाखाय जों बर' बर'फोराथ' गोबां अमा लायो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बै अमा लानानै थाखायबो जों अफ्रिखौ होनो हायो आरो बिदिनो मालाबा माबलाबा दाउफोर बिदिनो हांसोफोर बैफोरनोबो जों होनो हायो आरोना आरो बैफोरनि गेजेरजोंबो जों बैफोर दाउ अमाखौ जौ मावनाय जौ फाननाय जौ मावनानैबो अफ्रि होनानै जों बैफोरखौ देरनानै उनावहाय माने फैसा मोनो आरोना फाननानै
औ
आरो बिदिनोहाय जोंनि गेजेराव दङ जौ जौ लोंनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां गाज्रि हाल जालांबायमोन गोदो गोदायनि समाव नाथाय उनावहालागै माखासे जोंनि गिदिर गोलाव फैनानै ओ जौ लोंनायनिफ्राय गोदोहांनायनिफ्राय माने बुरखांफिननाय बायदिसो जादों आरो ना माखासे जोंनि बर'फ्रा जौ लों जौजोंनो गोदोफबनाय जाबायमोन मानो होनबा गोदो गोदायनि समाव बहाबा हाबाफोर जायोबा सोरनावबा न'खराव माबाफोर जायोबा जौनि फुख्रि आलिनि फुख्रि होनलायनाय मोनसे खोथा दंमोनना बैफोरखौ माने जों नायनि थाङोब्ला माने ओ माने बेखौ जोबनो जोबथ्र' गैयै होननानै बुंनांगोन माने बाथ्रा रावखौ जोबथ्रनो हायै माने थायो आरो ना बर'फोरनि गेजेराव माबा मोनसे ओ प्रग्राम जायोब्ला बा मोनसे सोरनाबा हाबा जायोब्ला बेनि गेजेरावनो माने जोंनि बर'फ्रा जायै लोङै थानानै दावराव बावराव खालामसिगोन बिथिं मान जोंनि बर'फ्रा माने ओ जौजोंनो गब'ना थानाय हारि होननानै बुंदों बुंजादोंमोन जोंनि गेजेराव मोनसे समाव आरो बिबदिनो मा होनो दानि इयथ्स दानि जेनेरेसनफ्राबोथ' गोबां जौनि गेजेरजोंनो माने गाज्रि जालांनो हमबाय मानो होनबा आथिखालनि मुगायाव ओ ओ दस बोसोर बा ओइट इयार्सनि मानसिफ्रानो माने गोबां जौ लोंसै आथिखालनि मुगायाव माने उन्दै उन्दै लाइमोनफोराबो जोंनि बर' समाजनि लाइमोनफोरा आरो बिदिनो बैफोरखौ होबथानो थाखाय जों माने जौखौ बन्द' खा खालामनो हाया मानो होनबा जौखौ माने बैसोरो बेफार फालांगिसो खालामनो थाखायसो मावदों नङा होमबा मानो होनबा जौखौ जों जानला मोनला बन्द' खालामनो हाया माने जौआबो मोनसे बेफारसो आरो बै लोंग्रा लोंग्रायासो गावखौ माने मिथिनांगोन माने जौखौ एसेबां लोङोबाथाय गाज्रि जायो होननानै मिथिखायो नाथाय थेवबो लोंग्राया लोंथारोब्ला ओ माने बै लोंग्रानिसो खहा माने फानग्रायाथ' अलरेडि फानखागोन नङा होमबा मानो होमबा दिनावनो दिन लोंबाय थानो थाखाय जों बानायनाय जाया माब्लाबा गावनि देहा बारबा खामानि मावनानै फैनानै माने मेंनाय देहाखौ गोजोनग्लाय होनो थाखायसो जौखौ जों इसे इसे लिमिटेड लोंनांगौ आरोना मानो बैथि बांद्राय लोंनाया मानसिनि थाखाय बिराद खहा खालामो जोंनि मानसिफ्रा माने बिराद माने मेंदों होननानै लोंसो जालाबायजाया जौखौ
औ औ
मानो होनबा देहायाबो माने खथि जायो बांद्राय लोंबाथाय खिन्थु लोंबा मानसे खाबसे बा ओ खुरै गाफालावसो लोंनांगौमोन गोदो गोदायनि मानसिया बांसिनानो जौ गोथांखौसो बाहायोमोन माने जौ गोथांखौसो माने मेंनाय देहाखौ अ गोजोन ग्लायहोनो बा मेंगा होनो थाखाय ओ गोदो गोदायनि मानसिफोरा बै जौखौ खुरैसे ओ बिलिफांबा मोनासे सानसुफ्राव लोंनाय जायोमोन आरोना बांसिन दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाथाय दानि मुगायाव बेफोरखौ नायोब्ला औ औ मेंगानाय होननाय सोदोबानो गैला। मानो होनबा जेराव मोनो बेयावनो लोंङो जेराव मोनो बेयावनो थागोन। नांगौ हर थलांगोन जेराव मोनो थियावनो लोंनानै हर थालांगोन बेफोरबायदि जानानै दं दानि दिनाव माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाथाय जौखौ बाहायनाया बिदि नंङा माने लिमिटलि लोंनांगौ लिमिटलि लोंङोबासो नोंङो दैहायाबो स्ट्रं जागोन आरो माने गावबो माने गोबाव सम जोरनानै थागोन।
औ औ
जोंनि माने बर' समाजाव बेबायदि गाज्रि थासारि थ' नोंथां टाइम आबो जाबाय अब्ला गुबुन माव ओ फि फन खालामबा लोगो मोनलायसिगोन
औ औ